हेलौ।
खोनादों ना नोंथाङा आं होननायखौ।
औ औ खोनादों खोनादों आ नोंथांना आ ज समफोर बेबायदिनो मा खालामदों दायो समफोर मोनगोन ना मोना दायो?
अ नोंथां आंबो मा होनो जिरायनानैसो दंखायो ओमफ्रायो
औ माने आङो समफोर मोनोबा औ औ। समफोर मोनोबा नोंथांजों माने मोनसे टपिकनि सायावसो बा थ्रा लानानै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
अ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ औ आं माने ओ जोंनिनो औ जोंनिनो बर'नि औ। ओ आंगोनिबो आंगो बैसागु फोरबो फालिनाय ओ बेनि बागै एसे एसे सावरायनो सानदों आरो आ बेनि उनाव आं नोंथांमोननि ओ ओनसोल बेनि बागैबो एसे सोंगोन। मा बादि नोंथांमोननिथिं बोरै फालिनाय जायो।
औ।
फालिनाय बायदि जेनबा नोथ' मिथिनो लुगैगोन आरो आङो जोबनायाव।
औ नोंथां।
जोबनायाव ओ जोंहा बैसागु बुङो ब्ला औ औ आरो जोंहा बैसागु होननानै बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो ओ आजौ आजौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे एंगार हायै फालिथाय ओ जोंहा बोसोराव खनसेल' फैयो बै सागो जोंहा बैसागो फालिनाय बुङोब्ला ओ गोदोनि खोथाखौ बुङोब्ला जोंहा गोदो गोबां दिनहालागै बैसागुखौ फालिनाय जायोमोन। ओ दा बेफोरबायदि एसेबांबो गोबाव फालिला बैसागुखौ। ओ जोंहा गोदो से सप्ता एबा नै सप्तासिमहालागै ओ जोंहा ज' ज'यै बैसागो फालिनाय जायोमोन खुंनाय जायोमोन। आ दा जोंहा समनि आंखाल आरो। गासिबो सुबुंनोनो सोलोंथाइ एबा समजों लोगोसे खारफानानै खामानिखौ मावलांनो थाखाय जोंहा बेफोरबायदि फोरबोखौ खुंनायाव समखौ एसे खमसिन बाहायनायखौ जों दायो नुनो मोनो। उम जोंहा बैसागु बैसागु बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन रंजानाय मोनसे फोरबो बेखौ जोङो ओ होननो हायो। आ बैसागो जोंनि अ सैत्र' दाननि ओ सैत्र' दाननि जोबथा अक्ट' औ जोबथा अक्ट' सैत्र' दाननि बेनिफ्रायनो जागायो जोंहा बे सानखालि मोसौ ओ बेनिफ्राय बैसागनि से बैसागनि से अक्ट' बेनिफ्राय जों मानसिनि हरना लानाय जायो ओ जोंहा बैसागोनि से थारिख खालि जोंहा गेदेर सुबुंफोरनो मान होनाय ओ उन्दैनो बोर होनाय बेफोरबायदि खामानि एबा फालिथाइफोरा जायो खालामनाय जायो आरो गोबां गामि एबा सुबुंफोरा बैसागो से थारिखनिफ्रायनो बैसागो मागिनाय एबा रंजानायखौ गामि गामिनिफ्राय जागायनो हमो ओ नाथाय जों बेखौबो नुनो मोनो बै बैसागोनि से थारिखखालि ओ जानाखि ओ गेदेरखौ मान होनो लानाय मोसानाया एसे फावसायनानै थायो बेनिखायनो जोंनि ओ जोंनिखि जाय बैसागो मागिखौ खि गामि दसे थानाय ओ बुरजा थानाया खमैबा बो खोब सानब्रैखौ फालिनाय जायो आरो गामि एसे एसेल' न'खर थानाय गामिखौ जोङो सानसे एबा साननैआव बेफोरबायदि जोंनाव दा जोबोर खम नुसै आरो बा गैखम ओ बेनो जोंहा बे मोसौनि बैसाग जानोखि ओ सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट' खालि फालिनाय जायो बे खालि बेराम आजार खारहोनो थाखाय खनसे खुस्रां लोबस्रां फैनानै दिलिलिति लाय अ बुज्रावनानै जों मोसौखौ थुखैनाय जायो बै जोङो बे ओ बुङो मेथाइबो खनो जेरै लाव फान्थाव आरो गोबां बारायानो जाबाय बोसोर बोसोर खामानि मावनाय ओ जेनेबा लो होननानै बुङो बर' फसौखौ बे आजार दा जायाथों बेफोरबायदि होनना मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो जोंहा बै सानखालिनो बिसोरनि थाखाय जानोखि बारलांनाय बोसोराव गोजाम फागा खानाय बेखौ सोलायनाय गोदान फागा खानानै मोसौनो मोसौखौ सिनाय जायो एबा मोसौनि खा आलारि बाथि बायदिसिना होनानै जोङो इसोरखौ सुंग्रिनानै जोंनि बेलखि मावनाय दांनायाव लोगोसे होफाग्रा मोसौखौ माने जोङो फुजिनाय जायो आरो इसोरखौ सुंग्रि हरनानै बेनि उनाव मोसानाय मोसानाया जोंहा सानब्रैहालागै सोलियो बयनिबो न'खर बाराबनानै मोसायो जों मोसाखांनायनि उनाव आफा बोरै बाथनि सेर सुंग्रिनानै न' खरखौ बोर होयो बेफोरबायदि बोर होखांनानै जोङो आरो बालाब गासे मोसाफिनो बेबायदिनो न' न'खरखौ जों बारलांहोयो ओ जोंहा मोसायै मोसायै ओ जा जा दिनखालि जों मो नाया जोबहोयो बै दिनखालि जोंहा हा बयबो ज जालायनानै जानाय जायो आरो जानखि जों ओ गोदान दा गोदान मुगायाव जों खाना जानाय बायदिसिनाफोर होननाय बेखौ गो लावखार ओंखाम जानाय बुङोमोन ओ बैसागो जोबखांनायनि उनावनो जोंहा जोबखांनायनि उनाव गोदान दैज्लांनि थाखाय अखायाबो जोंहा हानो आखायाव लाहैयो आरो अखा गोयो बेनिफ्राय जोंना दा नै जेनेखा दैलां जाबाय दं एबायदिनो माइ गायनाय दिन जानानै फैयो जेनेबा रंजा खुंनायनि उनाव रंजानायखौ जों जिरायनायबो हमना लायो जोङो द' मास जिरायनाय ओ द' मासनिया खामानि मावनाय बेबायदियावनो गोलैनानै थायो आरो जोंना बोसोरा ओ बेनि उनाव जोंहा बैसागो जोबखां जयै खनसेबाव बैसागो बिदाय फोरबो फालिनाय जायो गोबां गामिनिफ्राय खाथि खालाफोरनिफ्राय खबर बेबायदिनो बैसागो बेयावनो जोंहा खेला दुला बायदिसिना गेलेनाय जोलुर बायदिसिना बुलुर उनाव मोसानाय बादायलायनाय जावजा मोसानाय जोंहा सानथामसो समखौ फिथाइ हरग्रो ओमफ्राय नोंथांनि सिगायाव मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरबावदों जोंहा बे मोसौनि बैसागोनि ओ सानसे उनाव जेनेबा से बैसागो खालि ओ बेखालिनो गोबां जायगायाव बैसागो बरायनो एबा बैसागुखौ बरायनाय फोरबो फालियो दासिम दा नुनो मोननाय बायदि बे मोसौ सुंखाय खालिनो गोखा गोखै जाखालि एकस' एकथाम जाखालिनो बेखौ फालिनाय जायो बेखौ आं गोबां नुबोदों आरो गोदो समनिखौ जोङो एसे नुबोआ हमनानै लानाय जाबाय ओ आं नोंथांमोननि ओनसोलनि बैसागो मोसानाय बा रंजानाया बोरै ना जोंनि बायदिनो बेफोरबायदि नेमखान्थि फालियो बेखौ आं नों थांनिसिम जोंनो नायदों औ आरो आं मोनसे खोथा बावगारबावदों नोंथां जोंहा मोसानायाव जोंहा खाम सिफुं बर'नि आंगोनिबो आंगो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय दामजु जि दामजु बे बेफोरखौ दामनानै जोंहा मोसानाय जायो आरो गंगोनाबो दामो जोंहा गंनायाया गोबां बोसोर गोमानानै दं न मोनब्लाबो दा बेखौ बुरखांफिननानै लानाय जाबाय आरो दा आं नोंथांमोननि ओनसोलनि बैसागु रंजानायनायनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदों आरो नोंथां
अ नोंथां मा होनो बैसागु होननानै बुङ्लाथ' जोंना माने बर'फोरनि थाखाय माने बैसागुआ आबादारिफोरनि आरो आबादारि बर'फोरनि थाखाय माने बैसागु फोरबोआ जोबोद रंजाथाव आरो बे फोरबोआव माने ओ गासिबो गेदेर उन्दै गथ' गथाय हानजा हानजा मोसानाय जायो आरो बेनिफ्राय गोदोथ' जों खोनाबोनाय बायदि बिदिबा माने बैसागुखौ जोंना बेबायदि खालामो मोनो आरो ओंखारलाङो बैसागु मोसानो ओंखारलांनायनिफ्रायनो माने गामियाव गिदिंनानै फैफिनामोन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गामियाव मोसायै मोसायै थांनानै जे जायगायाव हर जाहैयो बे गामियावनो हर थायोमोन बेबायदि होननाय खोनाबोदों आरो बेबायदिनो सेंग्रा सिख्ला फोरा बैसागु सम खिनियाव माने मोसा जोबनाय जायोमोन।
औ औ।
ओमफ्राय आथिखालावथ' जोंनि गामियाव माने बेबायदि मोसानायखौ नुला मोसायो अब्लाबो माने सानसे साननैनि थाखायल' मोसायो आरो खालि गामियावल' मोस मोसानाय जासै आरो जोंनाव बेनिफ्राय गुबुन गामियावथ' बेबायदि म थांला बेबायदि मागिनो थाङिखौ नस जायो आरो मासिनाबो थोस्लाबा रंजानांगौ समावल' माने साननैसोखौल' माने सम होनानै बेबायदि रंजानायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय नोंथांमोननि बैसागुखौ खैदिनसो ओरैनो रंजानायजों हेगार हरनायसै जायो एसे फोरमायनानै होलाय?
बैसागुखौ आरोना
औ नोंथां।
बैसागोआव जोंनाव नोंसोरनि बायदिनो नोंसोरना जेरै फालियो बेफोरबायदिनो आंबो नोंनि बुंनायजों लोगोसे गोरोबफानो हादों ओमफ्राय आं नों बे बाथ्राखौ गोदो गोदाय फायलायनाय फालिनाय बेफोरखौ आं खोनायाखैमोन जाहाथे जोंनिखिजा दंमोन।
खोनानो मोनैया मानो बेफोर सिगांबो दंमोन दा मोसानाय रंजानायाथ' गासैबो एखैयानो जोंहा बर'नि गामसा दख'ना बायदिसिना सिना गाननानै खाम सिफुं लानानै गासिबो एखेआनो
औ नोंथां। दा बिदिब्ला जों दोन्थ'नोसैना नोंथां?
औ औ नोंथां समाबो जाबाय नोंथांनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर नोंथाङा एसे एनलाबाबो आंखौ मिथिहोबाय बेनि थाखाय साबाय
औ दे।